हेलौ हेलौ नोंथां आंनि बुंनायखौ खोनादोंना। औ औ औ औ मा खबर नोंथां।
दा खबराथ' बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो।
औ औ अ आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो नोंथां।
मा खालामदों अ आंथ' दा ओरैनो उन्दुनानै दङ
औ आङो दङ ओरैनो जिरायनानै औ नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा हरनि खाजा
हरनि ओंखामथ' जानाय जाथ'वाखै दासो संबाय दङ जोंनिया
औ औ नोंथां नोंथाङा न'आवनो थायो ना अबावबा बाहेराव
न'आवनो थानाय जायो
औ नोंथां आं दा नोंथांजों मोनसे आयदानि बागै सावरायनो होननानै नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन नोंथांजों सावरायजागोन दा आं सावरायनायाव हरनाय सावरायनो होननानै हरनाय आयदायानो जाहैबाय गुबैयै बे जोंनि बे मिथिंगानि बिफां लाइफांनि सायाव आरोना नोंथां औ नोंथाङाथ' मिथिखागौ जे बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जाय जोंनो अक्सिजेन होयो जोंनि हां लानायाव हेफाजाब खालामो लोगोसेनो जोंनो गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवा जेरैबायदि फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं लोगोसेनो गोबां जोंनि दैलि लाइफव नांगौ जानाय गोबां मुवा बेसाद जगायनानै होयो औ बिदिनो गोबां जे जायनि जाय जों बिफांनिफ्राय गोबां मुवा बेसादफोर दहुन नो हायो ना नोंथाङा बेनि बागै एसे आंनो खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
जोङो दंफांखौ बुङोबाथ' बेथ' जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार दंफां नङाब्ला जों थां थांनानै थानो हाया
औ औ
जेरै दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथायाइबो मोनो फिथाइ फिथाइ सामथाय होग्रा दं दंफांबो दङ जेरै थाइजौ खान्थाल आपेल आंगुर बेफोरबायदि दङ आरो
औ औ नोंथां
बिफां लाइफां जे जोङो न' बानायनो थाखायबो जोङो काडफोर बानायनो हायो।
औ नोंथां
बिफांजोंनो जों बनबो बानायनो हायो जेराव जों अर सावनानै ओंखाम ओंख्रि संनो हायो
अ औ नोंथां
दा बिफां लाइफां गैयाबा जों थांनानैबो थानो हाया जिहेथु बे जोंनो औ अक्सिजेन होयो नालाय बेखायनो आरो अक्सिजेनजों लोगोसे बे दंफां लाइफाङा जोंनो बार बार बार बारावबो जोंनो हेफाजाब होयो बार बारनायावबो
औ
साहायाबो जों गोलोम बोथोराव जेब्ला जों बे सायायाव थानानै गोजोननायबो मोनो बेफोरनि थाखायनो जोंनो दंफांखौ नांगौ
औ औ नोंथां बेयो बिफां लाइफाङा लोगोसे जोंनो अखा लाबोनायावबो हे हेफाजाब होयो जाय जोंनि गुबै बर'फोरनि आबादारिफोरनि थाखाय गोबां हेफाजाब गोनां आरोना जाय आबाद मावनायाव थेयो माइ गायनायाव गोबां आय दं जेराव अखानि जोबोर गोनांथि जायो
दाथ' जोंनिया बो दंफां लाइफाङानो जोब स्रांलांनो हमबोगासिनो दङ। सुबुंफोरा जोंनिया बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै टाउन सहर बा बिल्डिं बा कलकारखाना बेफोरबायदि लुनाय नुनो मोनसै आरो
औ औ नोंथां
नाथाय जोंनोथ' दा बिफां लाइफांखौ नांगौसो जों जेसे हायो एसेनो गायनोसो हानांगौ जायो जों
औ नाथाय दे जों नाथाय दा जोंनि गोनोखो दावगाबोनाय मुगायाव गोबाङानो बिफां लाइफांखौ फोजोबस्रांनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदि जोंनि बे दा गुहाटिनि गुहाटि याव थानाय दि फरबिल बे जायगानि बाथ्राखौथ' खोनादों जानो हागौ नोंथाङा जेराव गो बां बिफा लाइफांखौनो फोजोबस्रां- फोजोबस्रांदों ओ फर ओ जोंनि बे गोबां दावगाबोनायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां खामानि जायासै आरो ना नोंथां।
मोजां जायाखै, औ गुबुन फारसेथिं जों जों नायनो थाङोब्लाथ' जौगानाय फारसेथिं जों नायनो थाङोब्ला मोजां जायो नाथाय जों आबहावाखौ आरो जोंनि जोंनि देहाफोरखौ नायोब्ला जोंनि थाखाय माने
औ-औ-औ-औ बेथ'
जायगानि थाखाय जोङो दानस्रांनो गोनां जायो जेराव जौगानायखौ लाबोनो थाखाय नाथाय जों जौगा नायनि थाखायनो जों जोंनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जानाय बायदि जाहैयो आरो दंफां लाइफांखौ दानफायनानै दा जोंनिया हाजो ओनसोलावबो
बे बिफां औ बे बिफां लाइ फां दानस्रांनायनि फोजोबस्रांनायनि जाहोनावनो ओ दानि दिनाव दानि जुगाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां नङा होनब्ला जेरैबायदि दैज्लां बोथोराव नांगौ बदि अखा दैनि बिबाङा खम अखा गैया गोजां बोथोराव गोजांनाय गोजां बोथोराव गोजां बोथोरा मोजाङै जेनेबा बां अबावबाब बोसोराव बांसिन गोजां अबेबा बोसोराव गोजांनाय गैया बेबायदिनो गोबां
फैयो गोबाव
औ-औ-औ आरो- आरो बे दैज्लां बो बोथोरनि अखायो अबेबा बोसोराव थाब फैयो अबेबा बोसोराव
थाब ओ आरो माला मा समाव अहा होगोन बेफोरखौ हमनो हालिया दानिया
औ-औ-औ-औ नोंथां
दा जोंनि हाजो ओनसोलाव थानाय दंफां लाइफांखौबो सुबुंफोरा जेसेनो हायो एसेनो दान स्रांनानै बेवहाय न' लुनानै थाहैगासिनो दङ जोंनिया
औ-औ
बेफोरखौ जों होबथानो हानाय जानांगौमोन आरो
औ-औ नाथाय दा जों बेखौ होब थानो हाया होननो हायाखौनो बुंजायो।
औ बुंजायो दा जों फांसे दंफां दानफायोब्ला जोङो जिथा बा जौसेथा दंफां गायनो हानाय जानांगौ जायो नाथाय जोंनिया बेफोरबायदि गाया आरो
गैया बिनि
ओमफाय दाख्लैसो जोंनिया
दाथ' जों दाथ' जों गामि ओनसोलाव थानो हायो नालाय बिफां लाइ फांनि एसेबांबो नांगौथिखौ जेसांबो मिथिया मानो होनोब्ला ब्ला जोंनि टाउन सोहोरनि रुजुनायाव गामि ओनसोल
गामि ओनसोलाव गोबां दं औ नांगौ बायदि मोनो आरो। जोङो नाथाय थाउन ओनसोलावनो औ। आरो जोंनियाव माने जों गामि ओनसोलाव मोन नांगौ बायदि मोनो नालाय जोंनियाव माने हमनो हाया आरोना बेफोर फाङा बेसे गोनांथि दं मा दं बेफोरखौ जोङो
औ औ।
दा टाउन सोहोरावसो जों हमनो हायो आरो बिखि जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ जायो।
बेवहाय गरम जायो नालाय दा नोंथाङा औ। मा सानो बे जोंनि दंफां लाइफांखौ? माबोरै जोथोन लानानै माबायदि गायनो हायो जों जेनेबा माबोरै संरैखा खालामनो
बेनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथां?
दंफां लाइफां गायनायखौ संरैखा खालामनो थाखाय जों गिबियावनो ओ ओ जेरैबायदि खौ ओ फरायनाय आयदा सोलों सोलोंसालियावबो जाहाथे जों ओ जों फराय-फरायसा-फरायसाफोरखौ मोजाङै फोरोङो जे बिफां लाइफां फांनि गोनांथिया जोंनि आबहावायाव बेसेबां गोनांथि दङ'। बेखौ जाहाथे जों फरायसाफोरनोबो फोरोङो जाहाथे बिसोरबो मिथियो जे बिफां लाइफांनिफ्राय जों बेसेबां ओ नांगौ रोखोमनि मुवा बेसाद मोनो बेसेबां हेफाजाब मोनो। बो फोरोंनानै जाहाथे बिसोरखौ बिफां गायनायाव बाहागो लाहोनो हायो। लोगोसेनो जोंनि बे ओ टाउन सोहोराव बिफां लाइफां जे सेफाय ओ बिफां लाइफां दानस्रांनानै एसे टाउन गोदान गोदान बेखौ होबथानानै जों बे-बेफोरबायदिनो लाइक गोबां हादोरफोरबो दंजायो हादोरफोरा बिफां लाइफांखौ लानानैनो मोनसे बे टाउनखौ जोबोद समायना खालामबोदों। नाथाय जोंनि औ नाथाय जोंनि बे ओ हादराव बेबायदिखौ नुनो थाङा जोंनि हादराव औ बिफां लाइफां फांखौ दानफायनानै दानस्रांनानैसो ओ गोबां गोबां गोजौ गोजौ बिल्डिं लुदों न' लुदों।
औ, लाखिलांनो रोङा लोगोसे जों बिफां लाइफांखौबो माने दानस्रांनायावसो जोंनिया माने बै दानस्रांनायाव खौल नुहुरसै आरोना जों दानस्रांबानो जायगा मोनगोन बेफोरबायदि
औ दानस्रांनायखौल' बांसिन गोसो होहरो जाहाथे बिफां दानस्रा गोबां न' लुनो हागोन बिदि बिदि खालामनो हागोन बिदि खालामनो हागोन ओम।
दा जिखि जोंनिया दंफां लाइफांखौ जोंनो नांथारगौआनो जायो जोंनि जिउआव। बे फरायसाफोरखौ दा नोंथाङा होनबाय
स्कुलफोर बा फोर फरायसालिफोरावबा जोङो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोयोबा जुदि बेफोर आइदियाखौ जों बाहायबोनाय मोनब्ला दा जों दासिम जोंनियाव बिफां लाइफांनि बहुत माने उम नांगौ रोखोमनि बिफां लाइफां जों मोनगौमोन आरो। दा जोंनियाव बेफोरबायदि आयदाखौ फोरोंनो नागिरा।
औ औ औ फोरोंनाय गैया नालाय बेनि बागै जोंबो मिथिया औ।
बे एसेबां गोनांथिथार होननानैबो मिथिथारा।
औ बेखौ मोनसे बेखौ औ-औ-औ-औ ओरैनो दे जोंनि दा जै मुलुगनां आबहावा सान बेयाव ओरैनो बोसोराव खेबसेल फांसे फांनै बिफां गायना देखायो बेदिसो
बिसोरल साननानै जों बोसोराव बेसेबां बिफां लाइफां दानोबा सा
औ सानफ्रोमबो गायनायनि जायगायाव जोङो मोनसे फरायसालियाव मोन दा मोनफ्रोमबो दानाव फांसे-फांसे गायबाबो बहुत जा जोबोद हेफाजाब होगोन आरो नाथाय बेफोरखौ जोंनि गुबुन मानसिफोरा एसांबो गोनां होननानै साना आरोना।
औ साना औ जोंनि जोंनि आरो जों जेसे जेसेबां दंफां दानफायो जों एसेबांखौनो गायब
औ बांसिन गायनायनि गायनायनिसै जों बांसिन सिन दाननायाव बांसिन थाङो औ। होम
जोंनिया दंफां-लाइफांखौबो जों जोथोनबो लाखिनांगौ जायो जोंनिया नै दाखालि लै बा जुनाव एसे गोबां बेफोरखौ जों जोथोन लायाखै दा जों बेफोर गायनायखौ नायनो थांफिनोब्ला।
बांसिनानो थैनानै दोङो औ औ औ
जोथोन लानाय गैया गायनानै दोनो नाथाय जोथोन गैया बिदिजों औ।
ससियेल मिडियानि हेफाजाबै मोनसे आपलद खालामबाय जाबाय गायबाय जों एबेनि नामाव बिफां गायबाय नाथाय बेखौ जो थोन लानांगौ बेसे दै नांगौ बेयाव हासार नांगौ बेनि जे बेरा नांगौ मा नांगौ जेबो जोथोन गैया बेनि थाखाय जे जेबो मु गायनानैबो जेबो मुलाम्फा मुलाम्फा गैया होननानैनो बुंजायो।
औ बुंजायो।
उम
गैयाखौनो बुंजासै आरो जों दा नायनो थांबा बे बिफांफोरा गैलानो जों नागिरनानै मोनला अबेबाव मा बिफां गायदोंमोन औ। औ सिनायलायनानो मोनला औ।
ओहहोम
दा जोंना सावरायै-सावरायै समाबो जोबबाय नो।
औ नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय बे बिफां-लाइफांनि बागै रायलायनानै बेखिनियावनो होनबा नोंथां दोन्थ'नोसै औ गोजोनथों नोंथां।